औ नों
औ खोनादोंना?
औ खोनादों दे नोंथां।
अ‌ होनबा दायो नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां प्रियानो।
औ हेलौ।
अ खोनादों नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा दायो फ्रिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै। बे बे टपिकआनो जाबाय। बे टपिक औ बे टपिकआनो जाहैबाय बर'नि खेला आरो। अब्ला आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंसै जे नोंथां ओ नोंथाङा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा खेलाफोरखौ गेलेनो मोनो? ओमफ्राय जोङो खेला गेलेनायनि ओ ओ खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोङो मा मा जेनेबा मुलाम्फा जायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो खेला होनना बुङोब्लाथ' थ' दा जोंनि ओनसोलाव जों काबादि खेला फुटबल खेला। क्रिकेट खेला हकि बायदि बायदि। भलिबल बेफोरबायदि खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
आरो खेला गेलेनानै जों माबायदिहाय मुलाम्फा जायो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो खेला गेलेबाय थायोब्ला जोंनि देहायाबो सावस्रि या गोगोयै थायो जोङो बेराम आजारनि ओमफ्राय जानगाराव थानाय बाय थानाय बायदि जायो जेब्ला जों खेला गेलेनायाव खारनाय बायदि बायदि बारनाय बेफोर खेलाखौ गेलेयो अब्ला जोंनि देहाया मोजाङैनो थायो नों थां आरो जोङो खेला गेलेनायखौ जोंनि प्रफेसनेल हिसाबैबो साननानै लानो हायो।
औ नोंगौ नोंगौ औ नोंगौ
नोंथाङा माबाफोर मोनथिनो लुबैबावदों नामा बा नों थाङा बेनिख्रुइ साबसिनै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ माने ओ मोनथिनोथ' गैला माने नोंथांनाव आं ओ नोंथाङा बुंलांनाय खिनिया माने गासिबो सैथो आरो नोंगौ ओ जेनेबा। बा जोङो खेलाखौ ओ देहानि गोजोननायनि थाखाय गेलेनाय जायो ओमफ्राय ओ बिदिनो प्रफेसनेल बिदिबो गेलेनाय जायो ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय ओ मुलाम्फा जायो होनना बुङोब्ला जाहा माने देहाया बेमार आजारनिफ्राय गोजा बेराम आजारा जोंनिफ्राय गोजानाव थायो देहानिफ्राय खेला गेलेबाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय जोङो ओ जेनेबा बिनिफ्राय जोङो ओ बेखौनो जोङो केरियारबो बानायनो हायो आरोना। खेला गेले गेलेनो बिदिबो खालामनो हायो आरो होमबा नोंथां बुंलांनायाबो सैथो गासिबो। ओमफ्राय ओ जोंनि ओनसोलावबो खेलाखौ गेलेनाय जायो जेरै जोंनि ओनसोलाव गेलेनायफोरा आरो जेरै भलिबल बास्केटबल फुटबल ओ ओमफ्राय ओ बिदिनो क्रिकेट बेफोरबायदि आरो बायदि बायदि ओमफ्राय काबादिफोर बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेफोरनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा बर'नि गोदोनि खेलाफोरखौ होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दङ ओ गोदोनि बा जेरै गर अन्थाइ गेलेनाय गोदोआव जेरै औ बर'नि खेलाफोर आरो ना गोदोनि ओमफ्राय बाथा बुनाय गेलेनाय दाउला सौलायनाय गेलेनाय बेफोरबायदि आरोना बर'नि गोदोनि खेलाफोरा दा बेफोरखौथ' दानि जुगावथ' नुनो मोनला माने बेफोरखौ मोनथिला नो मानसिफोरा माने गर अन्थाइखौ माबोरै गेलेयो बे बाथाखौ माबोरै गेलेयो बेखौ मिथिस्राला आरोना दानि जुगाव माने गेले बांलानो नुबांला आरो दा बेफोरनोसै आरोना बेफोरो गोमालांनो हमदोंसै आरो ओमफाय औ ओमफ्राय ओ ओमफ्राय बिनि अनगा जोङो बेफोरनोसै आरोना ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा मिथिनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव गोबाङै गेलेनाय मोनसे खेलानि सायाव बुजायनो हागोन नामा जेनेबा माबायदि गेलेयो बे खेलाखौ नोंथाङा
खेलानि सायाव होनोब्ला न' नोंथां आङो बर'नि खेला गर गेलेनाय जेरै जों अन्थाइ गेलेनाय बेनि सोमोन्दै एसे बुजायना होनोसै
औ
खोनादोंना नोंथाङा बे खेलाखौ माने जोंनि खाथि खाला बा जोंनि गामियाव दानियाथ' उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बांद्राय बेबायदि खेला आरि गेलेनायखौ जों जमा जमा बांद्राय नुनो मोननाय जाला नोंथां साफा सानैजों गथ'फोरखौ बेबायदि अन्थाइ खेला गेलेनायखौ जि जों गर होनना बुङो जायखौ
बे खेला गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो अन्थाइ थरबा लानानै जों बेजों गेलेनाय नुनो मोनो बेहाय बे गर गेलेनायाव जोङो जेनेबा बेखौ थाखो थाखो मोनसे थाखोआ जोबबा मोनसे बेबायदि गेलेलांबाय थानायखौ नुयो बेखौ जोङो बे फोरखौ बेनि हफफा दालं बेबायदि होननानै जोंनि गामियाव बेबायदि मुङै बुङो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
औ नोंथांमोननि गामियावबो माबाफोर बेबायदिनो बर'नि खेला गेलेनायखौ नुनो मोनोब्ला नोंथाङा फोरमायना होसाय
औ नोंथां माने दायोथ' गेलेबांला आरो होमबाबो गोदोआव जों गेलेनो मोननाय हिसाबैबा बे गर अन्थाइखौ गेलेबाय ओमफ्राय बाथाखौबो गेलेबाय आरो ना माने जेराव जोङो गरन्थाइखौथ' नोंथां बुंलांनाय बायदिनो गेलेयो माने ओ बिदिनो अन्थाइ जोङो साबै साबै गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेयावबो माने मोनसे मोनसे थाखो थायो गावबा गाव बेखौ जोङो बारलांबाय थाबा माने ओ लासाव देरहाहैयो आरोना सासे मानसिया जायानो ओ थांबाय थायो आरो गोजौसिन ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय बाथा बुनायाबो माने बिदिनो आरो ना माने गनला लाजोबनांगौ गासिबो लावथि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बाथा ओमफ्राय बिनि अनगा जेनेबा बाथाखौ बुनानै सोर गोजानाव सहैहोनो हासिनो बिदिनो आरो ना बेनि खेलाया बिदिमोन आरो बाथाखौ औ ओमफ्राय जोंनाव मोनसे खेलाबो गेलेबावोमोन जेनेबा गोदोआव आरो गोदोआव गेलेयो बे जाबाय ओ मा बिटु ना माबा मोनसे नामोन बितु मोनदां पिटु खेला होननानै बुङोमोन आरो जोङो बे पिटौ खेलाखौ ओ जोङो माबा मा होनगोन ओ गन जाबनायमोन आरो जेनेबा मोननै ओ हान्जा थागोन बे मोनसे हान्जाया माने बे गन जाबनायखौ जों होबथानांगौ ओमफ्राय मोनसे हान्जाया मा होनो ओ बलखौ लाना खारनानै बेखौ गनखौ जाबनांगौ आरो बे मोनसे हान्जाया ओ माने बल बलजोंसो खुबैनानै बुथारनो हागोन आरो माने आउट खालामनो हागोन आरो बे गन जाबग्रानि हानजाखौ होमबा बे बलखौनो से खलायनायनि खेलामोन आरो बियो जेनेबा बर बल लाना खारग्रा ओ माबाया मा होनगोन हानजाया लाना खारै खारै खारबाय थाबा होमबा ओ बिखौ ओ गुबुनफोरा मा होनो जाबसिगोन ओमफ्राय आरो बिसोरो माने बलनि अनगाथ' रावखौबो आउट खालामनो हाया नङा होमबा बिसोरो होसोसिगोन आरो बेखौ औ बिदिमोन आरो खेलाया बिदि गेलेनायखौ जोङो नु मोनबोबाय आरो ना उन्दैयाव औ ओमफ्राय दायोथ' आरो औ जोंनि ओनसोलाव आरो दायो दानि जुगाव बारासिन गेलेयो होनबा भलिबल ओमफ्राय फुटबल बेफोरखौ गेलेयो आरोना जेराव जोङो औ जेराव ओ जेनेबा गामिजों गामि नांनाय नुनो मोनो ओमफ्राय ओ जेनेबा गामियाव जासिगोन आरो मेटस गेदेरफोर ओमफ्राय बेयाव जोङो बर' बर'नि बर'ल' नङा गासिबो आरो बोराय बुरै गथ' गथाय गोरलै गोरलाम गासिबो गासिबो बे खेलाखौ नायनो थाखाय फैसिगोन आरो ओमफ्राय बेयाव मा होनगोन मोननै हानजा थायो जेनेबा जोंनि गामिया गेलेदोंबा आरो गुबुन मोनसे गामिनिजों जोङो नांनायखौ नुसिगोन आरो बेयाव माने इन्टारेस्ट जायो आरो ना बिदि नायनो आरो बेयाव जमा जमा मानसि जाजोबसिगोन आरोना नायनो दा बिदिनो आरोना आरो नोंथांमोननिथिंलाय बिदि जायो ना जाया
जायो नोंथां बेबायदियैनो जोंनिखौबो दा बर'नि खेला होननानै बुङोब्लाथ' फुटबल क्रिकेटखौबो जोंनि बर' सुबुंफोराबो दानि दिनाव जों गोबां गेलेनाय खौ नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां
औ औ
बे खेलाखौ गेलेनानै जोंहा जोबोद जोबोर हेफाजाबबो जायो होननानै आं सानो दा बेफोर खेलाखौ जों गेले बाय थाबा जोंनि स्टेट लेभेलनिफ्राय जों नेसनेल लेभेलसिमबो सहैनो हायो जेब्ला जोङो प्रेक्टिस खालामनानै गेलेयै गेलेयै गेलेबाय थायो अब्ला जों गेदेर लेभेलसिम थांनो हायो
बेबायदियैनो मोजां जोंनि जेरै बर'नि गेलेगिरि गेलेगिरि हरिचरन नार्जारि बिथाङाबोथ' दा सासे मोजां मुं मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि नङा होमबा नोंथां बेबायदियैनो जोङो
बेबायदियैनोहाय जोङो मोजाङै स्टेट बा नेसनेल लेभेलसिम जेब्ला गेलेयै गेलेयै सुबुंफोरजों सिनायजानाय जायो अब्ला सासे खेला गेलेगिरिखौ जेब्ला मोनसे कम्पानिया एदभारटाइसफोर माबाफोर जेनेबा जुस मा बायदि जाग्राफोरनि थाखाय एडभारटाइज खोथिनो थाखाय बायनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो
अब्लानिया जों बेनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां खेला गेलेनायनिफ्रायबो
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो औ
नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायबावनो ना
माने बेफोरनोसै आरो ना माने नोंथां बुंलांनाय जेरै जोङो कालिचरन नार्जारिया जोंनि माने बर'नि सासे मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि जायहा माने दायो ओ बिनि गेजेरजों माने बेहा फुटबल गेलेनायाव बो माने इन्थारेस माने गोजोननाय मोनो ओमफ्राय आरो बिनि आरो माबा मोनबावो आरोना फैसाबो मोनो आरो बिदि आरो बेहा जायो माने केरियार केरियार जाना फैबाय आरो बेनियाव दा ओ बिदिनो आरोना ओमफ्राय ओ खेला गेलेनाय माने बियो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखायो बोखानाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दायो आरो जोंनियाव ओ मोनसे गेलेनाय नुनो मोनबावोमोन। सिगाङाव आरो
औ नोंथां
ओ औ जोङो मोनसे खेला गेलेयोमोन आरो जोंनि ओनसोलथिं बेखौ जोङो ओ खासिखा होननानै बुंनाय जायोमोन आरो खासिखा‌। नोंथाङा मिथियो नामा खासिखा?
आंथ' बेबायदि खोनाफेराखै नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ औ माने बे खासिखायाव माने जियानो जा माने नोंथांमोननिथिंबो गेलेबाय जानांगौ नामाल' बेलेग बेलेग जानांगौ। जानोबो हागौ आरो औ आं बेखौ बुंना होनसै आरो बे खासिखायाव मोननै हान्जा थायोमोन। ओमफ्राय बे ओ खे बे खेलाया माने बक्स सिङाव थायोमोन आरोना बक्स सिङाव आरो ओ मोनदाइनथा बक्स थायोमोन। फिसा फिसा फिसा फिसा ओमफ्राय गेजेराव आस आस आस थाजोबसिगौमोन आ थाजोबोमोन आरो। ओमफ्राय बक्सिङावनो आरो ओमफ्राय मोननै हान्जा ओमफ्राय मोनसे हान्जानिया बक्सिङाव थानाया आसामाव थानांगौ आरो मोनसे हान्जा थायो एक्सट्रा बियो बक्सआव थानाङा माने बे खारला लांनो हायो आरोना गेजेर गेजेरनो। ओमफ्राय मोनसे जायगासिम सहैनांगौ बियो माने गोजौ जायगायाव आरो ओ बे सायाव सहैनांगौ बे बक्स खौ बारलांनानै मोनसे जायगा सहैयो बेयाव थाहैनांगौ आरो सासे ओमबा हाबग्रा माने हाबग्रा ओमफ्राय बक्सआव सिनाव थाग्रा बिदि थायोमोन मोननै हान्जा। ओमबा जेब्ला
औ
उम औ जेब्ला जेनेबा गासैबो खारग्राया जेनेबा खारलांनांगौवा बियो जेनेबा खारै खारै जेनेबा बिसोरनिफ्राय जोजाया लासेनो आइथेङाव ओ हम हमथा लाखिजायालासेनो जेनेबा बियो बै जायगा सिम सहैबा ओमफ्राय आद्रा थानायफोराबो बक्सि सिङाव हाबजोबना लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय जेब्ला गासिबो हाबजोबग्रोयो होमबाना माने बे खारलांनाया फैफिननांगौ आरोना बे गोजौ जायगानिफ्राय। बे बक्सनि आन्दार आन्दार फैफिननांगौ आरो बासायनानै बै